खोनादों ना नोंथाङा।
हेलोव
औ हेलोव नोंथां खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों दे नोंथां औ।
ओ आं नोंथांनाव फन हरनायानि जाहोना जाहैबाय आं नोंथांजों ओ दैज्लां बोथोरनि बागै फंनैसो सावरायनो थाखाय फन खालामदोंमोन। नोंथाङा सम होनो हागोन ना।
आङो सावरायजागोन दे सम दङ।
औ दे बिदिब्ला नोंथाङा दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायलां
अ दैज्लां बोथोर होमबाथ' नोंथाङा मिथिखायो नङा होमबा जेरैहाय जोङो दैज्लां बोथोराव बायदिजों जोंहा माने बायदि बायदि मैगं थाइगंफोरबो मावनाय जायो आरो ना बेजों लोगोसे जोंहा बायदिसिना ना ओ मैगं -थाइगं मावनाय अनगायैबो जोंहा माने ओम गोदो-गोदाय दैज्लाङाव गुबैयै माने माइ आबादफोरखौ मावना लानाय जायो आरो ना।
औ
ओ बेहाय जोङो माइआबाद माव खोथा खोथिया फोग्रोनांगौ जायो आरो ना ओ खोथियाखौ फोनो थाखाय जोंहा गिबियाव बा बिदान बा बेफोरबायदिनो माइज्लि गोनांथि जायो आरोना। जों बेखौफोरखौहाय ओ जोङो माइज्लि बा बिदानखौ जोङो गावनि गोसो बादि ओ माइथ' गोबां रोखोमनि थायो नालाय जेरैहाय जोङो रनजित बा हरमा बिदिनो बायेसमुथि बारुन बेफोरबादिनि जों गुबुन गोबां रोखोमनि माइ थायो आरो। ओ बेफोर माइखौ जोङो गावनि नांगौ रोखोमनि माने गावनि नांगौ बादि बा गावनि मोजां मोननाय बेफोरखौ जोङो ओ सायख'नानै बा जों खौ फाथोनि बस्था बा प्लास्टिकनि बस्था जोङो सोनानै दैयाव सोमनानै दोननाय जायो आरो ना।
औ औ।
जोङो खमैबो बेखौ साव हरसेबा हरनैनि थाखाय जों दैयाव सोमनानै दोननाय जायो बा माइज्लि जोङो जेब्ला हरसेबा हरनै अब्ला जों बे खौ बोखांनानै बा जों मोनसे लांदां जागा बा बेफोराव एसे फेनस्रोनानै बे खौ जोङो थालिर बिलाइ बा बिदिनो थास' बिलाइ गेदेर गेदेर जों माने खोबनानै दोननाय जायो बेन बिनि गाजा बा फेंखा बेरनायनि थाखाय आरो ना।
औ।
ओ बेनि उनावहाय जोङो आथिखालावथ' जोंहा माने फोथाराव जोङो अबेयावहाय जोङो माने बेखौ खोथियाखौ फैहैगोन जों बैहाखौ माने जोङो मोजाङै बेखौ जोङो टेक आथिखालावसो जों बांसिन आबादफोरखौ ट्रेक्टरजोंनो मावनाय जायो नङा होमबा। जिहेथु जोङो बेखौे ट्रेक्ट'र देवनो ट्रेक्टरजोंनो हाखौ हाब्रु खालामना लाबाय बा जोङो गोदो गोदाय समावथ' जोंहा माने जाय जाय आबाद मावग्रा गासिनाव माने मोसौ हालिबा बेफोरबायदि थाहैनायखौ जों मिथिनो मोनोमोन आरोना ओ गोदोथ' जों मा नि मोसौ हालिजोंनो मावो आथ थिखालावबा जों खम समनि गेजेरावनो ट्रेक्टरफोरजों जोङो बे हाफोरखौ एवना लानाय जायो आरो।
औ।
जेब्ला हाया मोजाङैनो हाब्रु जायोब्ला बेखौ जोङो दैनि आंखार जायोबाबो दैनि आंखाल जायोबा बा दैनि गोनांथि जायोब्लाबो जों फुख्रिफोरनिफ्राय मेसिनफोरजों सारनानै लाबनाय जायो आरो।
औ।
जेब्ला हाया मोजाङैनो हाब्रु जायो अब्ला जों बै ओ सोमखानानै लानाय बा बेखौ खोआ जे बेरहोनानै खोबना दोननाय बेखौ जोङो मोनसे आइजेंफोराव लाना थांनानै बा बेखौ फ्रि फ्रि बै ह मोनखानायाव जोङो बेखौ खारना होनाय जायो आरो ना।
औ।
बेबादिनो जोङो खोथियाखौ फोननाय जायो बा जोङो खोथियाखौ फोखांनानै बा बेखौ साननैसोबा बेखौ मोजाङै जोथोन लानांगौ। बेखौ जेरैहाय खोथिया नैजिबा नैजिबा सानावसो मोजाङै माने बियो रज'बोनो हायो एबा फुजानाय जायो आरो ना। बेखौ मोजाङैनो जोथोन लानो बाय बेखौ दाउसिन दाउला जिब जुनारफोरा जेन जाया बिनि थाखाय माने मोजां जोङो मोजाङैनो बेरा बा बिदिनो बायदिसिना खौ सोंना होनाय जायो आरो जेन दाउफोरा जानो हाया बेनि थाखाय आरो ना।
औ।
ओ बेनि उनावहाय जोंहा माने बेयाव एम्फौ जानो हायोबा बेफोर बायदि बायदिनि थाखाय जों मोजां जोथोन लायोबा बेफोरनि थाखाय जों माने एम्फौनि मुलि-मुलि बा बेखौ जोङो फुनायाव मोजांनि जानायनि थाखाय माने आथिखालाव जों गोबां रासायनारि बा इउरियाफोरखौ बाहायनायखौ नु मो नुनो मोनो आरो ना।
औ।
ओ गोदो गोदायथ' जोंहा बेफोरबादि गैयामोनबा जोंहा बेफोरबादिनो जिब जुनारनि खि बा बेफोरजोंनो जों हासार महरै मावनाय जायो। आथिखालाव जोंहा गोबां रोखोमनि माने रासायनारि बा बेफोरबादि खौ होनाय जायो आरो ना
औ।
ओ बेनि उनावहाय ओ जेब्ला जों खोथाया खोथाया फुजानाय जायो अब्ला जों बेखौहाय मोनसे जायगायाव गायस्लायनो थाखाय बेखौ मोजाङै बा बे फुनानै जोङो आथिखालावथ' माने फुंनो थाखायबो माने गोबां गोदो गोदायथ' जोङाबो गोबां माने सावरि बादालि जायोमोन आरो आथिखालाव मान गोबां जोङो रां रुफा होनानै माने बेफोरबादि हाजिरा बा रुवानिफोर लानांगौ जायो आरो ना।
औ औ।
औ बेनि बेनि अनगायैबो जोंहा माने बुंनो थाङोबा जेरैहाय जोङो उम गोब ओं बा जोङो हाफोरखौ माने हाया गोथौ गोथौ अबेबा गोथौ हाफोराव गायनो थाखाय जों माने गिबियाव खोथियाखौ फुनानै सरनानै आरोबाव बेखौ गोदान गायस्लायबावनांगौ जायो आरोना गायखांनायनि उनावसो बेखौ फुनानै गायनाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो जेब्ला माइ गायगोन अब्ला बेयाव जोंहा गोबां हाजिराफोरखौ लानाय जायो बेनि उनाव जोंहाय बे हाखौ माइ गायनो गोनांखौबो माने जोङो मोजाङै बेयाव हासार आरिखौ माने खायफा हारिवनाय समावनो माने गलाय मोनदेरबा बेखौ ओ गलायमोनदेर खालामनो थाखाय हासारफोरबो होखानायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनो आरो ना।
औ।
ओ जोङो बेबादिनो ओ हालखो एवनाय जायोबा जोङो बेफोरबायाददिनो ट्रेक्टरजों गोरानजों हाजिराफोर जों एबा जों गोबां रुवानि लानानै माने खम समनि गेजेराव जों गायखांनो हा हायो गायनाय जायो बे ओ बेनि उनावहाय जेब्ला जोङो औ। ओ बिनि उनावहाय जेब्ला जोङो माइ गायखाङो अब्ला जोंहा माने हालदांख्रा जायो आरो ना। ओ बे हाल ओ बे हालदांख्रा जानायनि जानायाव जोंहा मोनसे गोदो गोदाय समनिफ्राय जोंहा बा बेफोरबायाददि जोबोद रंजा खुसिनि दिन बा जा नाय लोंनाय बेफोरबादि जोंहा मोनसे हुदा थायो आरोना। आरो जोंहा बुंनो थाङोबा आथिखालाव बे ओ माइ गायनायाबो गोबां रोखोमनि माने मेसिनारि ओंखारबाय जों बेफोरनि गेजेरजोंबो जों गोबां जोंनि खाथि खाला ओनसोलफोराव माइ गायनायखौ नुनो मोनो आरो ना।
औ।
औ ओ जोङो माइखौ बेबादिनोहाय गायनाय जायो बुंनो थाङोब्ला जोंहा आथिखालाव माने गोबां बेफोरबादि ओ हुदाया गोद-ओ गोदान गोदान जेनेबा ओ फैबाय आरो ना बुंनो थाङोबा बेबाददिनो जोङो माइ गायनायाव गोबां रो खोमनि रासायनारि हासार फिथाइनि एम्फौ जानो हायो बेफोरबादि मुलिफोरखौ माने गोबां बाहायनाय नुनो मोनो आरो ओ नोंथाङाबो दैज्लां बोथोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना? औ नोंथां दे बिदिब्ला
जोङो दैज्लां बोथोर बुङोब्ला ओ माइ गायनाय जों बेखौ सिदायै एबा थोंजोङै मिथिना मोनो गोदो गोदाय समनि फ्रायनो जेब्ला सुबुङा हाग्रानिफ्राय ओ मैहुर खालामनानै जानायनि उनावहायनो जोङो ओ आबाद मावनायखौ जागायजेनदोंमोन। जाय समाव हाग्रायाव मैहुर खालामोमोन आरो मैहुर खालामै खालामै ओ जोङो मोनसे समावहाय हाग्रानि जिब जुनारखौ मोननो थाङै जादोंमोन आरो बे समनि उननिफ्रायनो जों मानसि हारिया आबाद मावनानै जाग्रा हुदा खालामदोंमोन दा जोङो गिबियावनो आबाद मावनोब्ला एबा जोङो थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला माइ आबाद मावनोब्ला जोंनो दैनि गोनांथि दङ। आरो दै गैयाब्ला माइ आबादा मोजाङै जानो नागिरा। बेनिखायनो जोङो थोंजोङैहाय दैज्लां बोथोरखौ सायख'नानै लानाय जायो। थिग नोंथाङा जेरै बुंलांदों जे ओ माइ गायनो थाखाय जोंनो गिबियावनो माइज्लि एबा माइ जोलैनि गोनांथि दङ‌। ओ जोङो बेखौहाय प्लास्टिक प्लास्टिक नङा फाथोनि बस्था एबा जायखिया माबा जिनि बस्थाफोराव जोङो सोमनानै दोननाय जायो। दैयाव बिनिफ्राय बेखौहाय मोनसे दुब्लि एबा जाय जायगायाव गायगोन बै जायगानि साखाथियावनो जों मोनसे ओ एसे दै थानाय आरो बांद्राय दैबो जमा जायो बेबायदि मोनसे थासारिनि दुब्लि सायख'नानै लानाय जायो। आरो बे दुब्लियावनो जोङो खोथियाखौ फोनाय जायो आरोखि।
औ
गुबुन- गुबुन जायगायावहाय गुबुन- गुबुन आदबै मावनाय जायो। जोंनि जायगाथिंहाय जोङो थामजि जौखोन्दोसो सुबुंफोरखौहाय दानि गोनोखोआरि आइजें आयलाफोरजों आबाद मावनायखौ नुनो मोननाय जायो। नाथाय थेवबो माखासे स्निजि जौखोन्दो सुबुंफोरा दासिमबो गोदोनि खान्थि बायदियै जेरै नांगोल जुंगालजों एबा मोसौजों हालेवनानै माइ गायनायखौ जों नुयो। आरो माइ गायनाय समावहाय बांसिनानो जोंनिथिंजाय गोदोनि समाव न'खरनि मानसिफोरा गायोमोनब्लाबो नाथाय आथिखालाव जोङो नुनो मोनसैदि ओ न'खरनि सुबुंफोरा जोबोद खम गायो आरो खम समनि गेजेराव गायखां थाखाय बिथांमोनहा खामला हाजिराफोर गुबुन जायगानिफ्राय लाबोनानै गायफैयो एबा साखाथि फाखाथियाव ओ जायफोरहा माइ गायनो दुब्लि गैयैजाया बिथांमोनखौ ओ ए माखासे थामजौ ब्रैजौसो रां होनानै
बिथांमोनखौ माइ गायहोनाय जायो आरोखि। बेनि अनगायैबो गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय जायो जोंथिंजाय जेरै ओ बांसिनै रनजित आबादनि माइखौनो मावनाय जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला ओ दिनैनिफ्राय दानिफ्राय जि ओ जिसे से जिनै बोसोरसो सिगां समावहाय बे रन्जित माइया सफैयाखैमोन। ओ बिनि सिगां गुबुन माइ जेरै ओ खेस्र' माइसालि बावा बायदिसिना आबादखौ मावनानै जायो मोननो। नाथाय जेब्ला सुबुं अनजिमाया बांदोंमोन सुबुं अनजिमाया बांनाय लोगो- लोगो जोंनावहाय जानाय आदारनि आंखाल जादोंमोन। आरो बै खेस्र' माइसालि ओ गुबुन -गुबुन माइ आसु माइ बिफोर माइया जोंनि नैबे आबाद फोथाराव मोजाङै जानो हमामोन। न'खराव जाखिनि ओ माइ आबाद मावदोंमोन बेखौ जानानै जायो। मा होनो जानानै आरोबाव जोङो। गुबुननियाव माइ बायनो गोनां जादोंमोन। मानो होनोब्ला जाय आबादखौ जों मावोमोन गोदोनि समावहाय बे आबादा मोजाङै एबा गाहामै जायामोन। बे गाहामै जायैनि जाहोनाव गोबां जाहोन दंमोन दे बिथांमोनहा नांगौ रोखोमनि मुलि हासार आरो माखासे बायदिसिना जोथोन लानाय खामानिखौबोखौ बिथांमोनहा गोनोखोआरि आदबजों लानो रोङाखैमोन। दा जानाय आदारनि जेंना जानाय लोगो- लोगो ओ जोंनि भारत हाद दोनि हादोर हादोर बेंगिरि एबा सर काराहाय गावसिरनि दानि गोनो हारि मुगाजों लेबाव टेस्ट खालामनानै दिहुनजानाय नायबाय रनजित माइखौ हरदोंमोन। जाय रनजित माइखौ जोंनि सिम जोंनियाव दासिम ओ बिघायाव खमैबो जिबा जिद' महनमोन। नाय जायो नाथाय गोदोनि माइखौ जोङो दासिमबो ओ स्नि दाइन मन बिनि गेजेरावल' मोननाय जायो। जायखौ जाय जोङो रुजुनानै नायोब्ला जो गोबां फारागखौ नुनो मोनो। आरो जोंनि ओ खामानि मावनाय खामला हाजिरा होनाय बेफोरनि गासैखौबो रांखौ सान्नानै नायोब्ला जोङो। रनजित माइनि अनगायै गुबुन आबाद मावोब्ला गोबां जोङो। खहा जानायखौ नुनो मोनो दा जोङो रन्जित माइ फोर जों जेब्ला आबाद मावो ओ गुबुन आबाद मावख जो आबादफोरखौ जों जेरै मावो बेखौ बेबायदिनो मावनाय जायो खालिबोल' जोङो माबे ओ जोथोन लानाय समावहाय जेब्ला एम्फौ जायो अब्ला नांगौ रोखोमनि माखासे ओ मुलिफोर ओ एम्फौ एनला खारनायनि आरो बेनि अनगायैबो बेजों लोगो माइ गायनाय समाव रज'फानाय माखासे जे हाग्रा बंग्राफोरखौ जोङो फुनानै गारनांगोन आरो बे जों लोगोसेनो जोङो आलिफोरखौ हो-होनांगौ रोखोमै थेनांगोन। जाहाथे नांगौ बादियै जोङो दै जमायनानै दोननो हायो। मानो होनोब्ला माइ आबाद जानोब्ला जोङो खमैबो गायखांनायनि उनाव थाम दान सिमहालागै जोङो माइखौहाय बे जाय माइखौ माइयावहाय जोङो। दैखौहाय सोनानै दोननांगौ जायो थाम दाननि उनाव बियो बिबार बारनो हमो। आरो जोङो नुनो मोनोदि जोंनि ओनसोलाव बा आरो द' दाननि गेजेरावनो जोङो माइखौहाय हानानै मोनहैयो नाथाय गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो। बिनिख्रुइ एसे थाबसिनबो जों माइ मोननायखौ नुनो मोनो। बबेबा बबेबा जायगायाव बा दाननि गेजेराव जोङो माइ हानायखौ नुनो मोननाय जायो। आरो बैफोर माइफोरा जेब्ला सिगां ओंखारजेनो बे माइया बेसेन गोसा जायो आरो जानोबो गोथाव जायो। बेनि अनगायैबो जोङो जोंनि ओ ओ हारिमुजों सोमोन्दो थानाय माखासे माइ आबाद एबा माइरंफोरबो जों गायनाय जायो जेरै माइब्रा माइ आसु माइ ओ बिनि अनगाबो ओ बावा माइ बेफोर खौ जोङो गायनाय जायो। माइब्राखौ जोङो जोंनि बैसागु बोथोरनि थाखाय जोबोद मख'जाथाव आरो मुंदांखा बेनि अनगाबैबो